हेलौ हेल' औ खोनाबायना ओ जो जोङो बयनि आद्रा होनायखौ जों राय्लायगोन ओ जेनेबा जोङो मबाइलखौ जोंनो मानि थाखाय गोनांथि होनना बुङोब्ला जोङो दानि मुगायाव थ मबाइल नङाबा जेबो जेबोआनो जाखाथारा मानो होन मानो होनना बुङोब्ला जोंनो जोङो बबावबा थांबा जोंनो मबाइल नांथारगौ जेरैहाय बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। बिदिनो जेरैहाय बबबा थांबा ओ लोगोखौ खबर लाहरनो थाखाय नांगौ बिदिनो आरो गोबां बायदि बायदि खाम नांगौ ज जेरै जेरै दय दय नथाय नों बुंलांबाय आं इउटुब इउटुब नायो जेरै जोङो इउटुबावबो जोङो मोनसे खामानिनि थाखाय जोङो मोनसे सोलोंनानै लानो हायो मबाइलजों जोङो खामानिबो सोलोंथाइ गोबां लानो हायो। खामानि सोलोंनानै आरो इजों लोगोसे नि गियानबो लानोा हायो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा दहाय बुंहरबाय जे ओ बिदिनो मोजाङाव बाहायबासो मोजां मोजां फिथाइखौ मोनगोन। हामायाव बाहायबा गाज्रि फिथाइखौ मोनगोन बेफोरबायदिनो मोजाङाव बाहायबासो मोजां जायो गाज्रियाव बाहायबासो गाज्रि जायो। बिदिनो मबाइलफ्र आरो बिदिनो गोबां बायदि खामानियाव गोबां गोबां बायदि बिथिङाव जोङो गोनांथि जाथारो माब्लाबा जेरैहाय जोङो एकाउन्ट एड खामनो गोनां जायो जेरै एकाउन्ट गावबा गावनि जेरै - फैसा - फैसा मोननो थाखाय जोङो गुगोल पे नांगौ जायो जेरै नङाबा बा जोङो खारथिं खारथा गावनि फैसाखौ जोङो जेरैहाय नायनो थाखाय बेंकआव नायनो थाखाय खाय जोङो अफिसाव थांनांगौ - अफिसाव थांनाङा जासे जोङो मबाइलावनो जोङो नायनो हायो। गोदो मबाइल गैयि जुगावहाय - बिदि जोङो बेंकआव थांनासो नायनो गोनां जायोमोन दाना जाय जाया गावबा गाव गाव आखाइयाव मबाइल लानायफोरा
औ नंगौ।
बिदिनो गावनि फनावनो मबाइलावनो जोङो नायनानै हायो बेफोरबायदिनो औ बिदिनो आरो बायदिसिना माखासे ओ-ओह गावनि डकुमेन्टसफोरखौबो ओह जोङो बे मबाइलनि मबाइलनि ओह मबाइलावनो जों गासै माबाखौ माखसे से वेबसाइटफोराव जोङो नागिरनानै मोननाय जायो नायगिरना मोनो औ आरो बिदिनो नोङो मिथियिखौ ओह बा माबा मोनसे खामानि रोङिखौ बा माबा मोनसे टेकनिकेलि ओह टेकनिकेलि इसु ओह प्रब्लेम जायोबा बेखौबो जोङो नायनानै ओह गुगोलाव बा ओह इउटुबाव बाव चार्स खामनानै जोङो ओह नायनो हायो बेखौ नायनानै जोङो सोलोंनो हायो
ओम ओह बेबायदिनो मबाइलजों गोबां मिथियैखौ मिथिनाय जायो होमबानो ओह बेबायदिनो जोङो दा जों जोंनियाव गोबां मबाइला जोबोर खामानि होयो आरोना नोंथां बा मबाइलजों ओह सोर सोरखौबा नुलायिखौ नुलाय होनो हायो बा भिडिअ कल बा माबाफोराव नुलाय होनो हायो नङा होनबा नोंथां मबाइलनि गेजेरजोंनो बे मानसिखौ सिनायथि माने मानसिजों मानसि सिनायथि लालायनो हायो होमबा नोंथां बेबायदिनो मबाइलजोंनो सिनाकि जानो हायो माने नुलायिखौ बा नुलायनाय खालामनो हायो लोगो मोनलायिखौबो लोगो मोनलायनाम खालामनो हायो होनबा नोंथां बेबायदिनो मबाइलजोंनो गोबां बेबायदिनो खामानि होयो आरोना मबाइला जोंनि थाखाय औ
आरो ओह दे आरो ओह कम्पिउटार गोदोनि जुगावथ' कम्पिउटारमोन दानि मुगायावबो कमपिउटारै कम्पिउटाराबो दङ ओह जोङो कम्पिउटारनि जोङो कम्पिउटारखौथ' ओह गिदिर जायो गावजों लागो लोगोआव ला फाबाय थानो हाया बेखौ न'आवसो दोननाय जायो न'आव न'आव दोननानैसो जोङो थुनो गोनां जायो नायनो गोनां जायो बे कम्पि- कम्पि-बे कम्पि टार निफ्राय जोङो बे मबाइलखौ जोङो कनफार्क खालामनानै जोङो मोनसे फिसा बानायनानै जोङो बिदि खालामना होनाय जादों आरोना बिदि खालामनायनि थाखाय खाय जोङो कनफार्ट खालामबाय खालामनानै जेब्ला जोङो बेजोंनो गासै गावब गाव ओह सुबुंफोरनियाव ओह गावब गाव गाव आखायाव लानो हानाय बायदि खालामना होबाय बेयो ओह मोजां जोबोर मोजां खावसे बाहागो मोजां जाय ओह मोजां खामानियाव बाहायग्राफोरा बाहायग्राफोरनि थाखाय मोजां ओह गाज्रिनि थाखाय गाज्रि बेफोरबायदिनो औ मबाइला जोंनि थाखाय ओ गोबां गाव गावनि बेयो गाव गावनि सायाव बाहायनायनि सायाव आरोखि
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय दा बे मबाइलखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरोखि औ बे बेफोरबायदिनो बेनि अनगायैबो जोङो आरो ओ गोदान गोदान सोलोंथाइ गोदान गोदान ओ गोदान गोदान बायदिसिना नुयिखौ जों मिथियैखौ जोङो ओ मिथिनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जे ओ नोंथाङाबो माबाफोर ओ बुंनो दोङोबा बुंनो हागोन
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोङो मबाइलजों आजिखालि आं। दहाय बुंलांनाय बायदिनो आजिखालि गोबां आइजो आइजो माहारि बा हौवा माहारि। हारियानो जा गोबां बेबायदिनो भिडिअ बानायो भ्लग बानायो माने बे मबाइलजोंनो आरोना। बे मबाइलजोंनो ब्लक। बानायनानै बा ओ इउटुब बायदिसिनायाव फेसबुक इन्सथायाव बे बायदिनो हगारनानै होयो बा बे बे। भिदिअ'आनो गोबां फेमास जानानै बा कन्टेन्ट मनिटाइजेसन जानानै बेबायदिनो ओ फैसा माने फैसा हाबो आरोना बेयाव बे भिडिअ'नि गेजेरजोंनो माने बे भिडिअ'आ माने मोजांबासो। मानेना मोजां माने मोजां मोन जानाय जायोबा बयजोंबो अनसायजानाय जायोबा बे भिडिअ आ माने फैसानि फैसा हाबो आरो ना बे फैसाजोंनो जों माने गाव गावनि नांगौ बुस्थुखौ गाव गावनि माबाखौ सुफुंनानै लानो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो मबाइला जोंखौ गोबां हेफाजाब होबोबाय आरोना। नोंथां बेबायदिनो जों मिथियि खौ मिथिनो हाबाय बा नुलायैखौ नुलायनो हायो। बेबायदिनो आरोना नोंथां
नोंगौ।
औ नोंथाङा औ नोंथाङा मबाइलखौ मा मा खामानियाव बाहायो दा
आङो दा ओ बिदिनो। ओ गोबां मिडियाखौ बाहायो जेरै ओमफ्राय फेसबुक नायनाय इन्स्टा नायनाय आरो आरो इउटुब इउटुब नायनाय बा माबा मोनसे खामानि रोङि खौ आङो बा माबा मोनसे टेकनिकेल इसु जायोब्ला बेखौ आङो इउटुबाव सार्च चार्स खालामनानै आङो नायनानै सोलोंनानै लायो आरो बिदिनो बायदि बायदि ओ रोङिखौ ओ माबा मोनसे क्लास बा माबाफोरखौ सोलोंनो बेयाव इउटुबाव नायनानै आङो सोलोंनानै लानाय जायो गियान लानाय जायो आरो बिनि अनगाबो आरो गोबां। गोबां बायदि ओ भिडिअ' ओ बायदिसिना बिदिनो गोबां गोबां
औ औ नंगौ नोंथां औ हायो नोंथां
औ रोङिखौ नोङो सोलोंनानै लानो हायो मिथियैखौ मिथिनानै ला लानो हायो
औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगाबो ओ रां आरजिनोबो हायो बिदिनो नों दानिसो दहाय बुंनाय बायदि।
औ नंगौ नोंथां।
ससियेल मिडियायाव जेरैहाय प्लेटफर्माव ओ भिडिय' हगारनानै दहाय नोङो बुंलांनाय बायदि बेफोरबायदिनो रां आरजिनो हायो बेफोरबायदिनो फिसा बेेनला रां आरजियो औ।
औ।
आरो बेनि अनगाबो ओ बेयाव ओ बायदिसिना नोंनि ओ गाननाय जोमनाय अर्डार खालामनो हायो बेफोरबायदिनि औ नाङि बेसादखौ ओ नांगौ मोनि बेसाद -खौ नोङो बेयाव माबा मोनसेफोर बायनो बायनो दङब्ला बेनि अनलाइननि गेजेरजों जोङो बायनो हायो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ
बेबायदिनो मबाइलजों गोबां खामानि जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ बिनि बागै आरो दे बुं नोंथां।
नोंथाङा बुंग्रोलाय।
औ बेबायदिनो जोङो ओ मबाइलखौ माने मोजां खामा -नियाव बाहायनो रोंबा मोजां फिथाइ मोनो होनबा नोंथां ओ बेबायदिनो दा मबाइलाव माने नोंथाङा ओ इउटुब बा बायदिसिना इउटुबाव फेसबुकाव जा मा मा माखौ नायनानै साबसिन मोजां ना। -ङो नोंथाङा माने रिल्स बायदिसिना मुभि बेबायदिनो अनेकथा सर्ट मुभि दं बेबायदिनो नोंथाङा मा नायनानै मोजां मोनो?
आङो इउटुबावहाय ओ ओ मिउजिक भिडिअ' नायनानै मोजां मोनो। ओ मिउजिक भिडिअ'खौ आं बांसिन नायो बेनिफ्राय बिदिनो मेथाइ ओ खोनासंनानै मोजां मोनो बिदिनो ओ बिदिनो मोजां मोनलायनाय मेथाइ खोनासङो बि -दिनो आरो गस बिदिनो गसपेल गसपेल मेथाइबो खोनासं -ङो बिदिनो आरो बायदि गोबां ओ बिदिनो मेथाइखौ ओ खोनासंनानैहाय जोङो ओ मोनसे ओ गाव गावनि आइडिया ओ गाव गावनि गोसोखौबो गोजोनग्लाय होनो हायो मेथ -थाय खोनासंनानैबो जों गोजोनग्लाय होननानै। गावनि गोसोखौ गोजोनग्लायनो हायो औ बेनि अनगाबबो जोङो आरो गोबां
नोंंगौ नोंथा।
बिदिनो आरो जोङो ओ फेसबुक नायो नायनानै आरो कमेडि भिडिअ' नायनानै
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ
मानोना ओ मानसिनियाव मानसिनि जिउआव खुसि नांगौ मानो होनबा मोनसे गोजोननाय नांगौ गोजोननायखौ ओ मोनसे रंजानाय नांगौ। ओ बे मबाइलनि गेजेरजोंबो जोङो रंजानोबो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
जेरहाय दहय बुंदों नोंथाङा ओ बिदिनो मोजां फिथाइखौ ओ मबाइलखौ मोजांबा खामानियाव बाहायबासो मोजां गाज्रियाव बाहायबा गाज्रि होनना बुं -नाया दहयो
बेफोरबायदिनो जोंङो ओ मबाइलजों जोंङो मिउजिक भिडिअ' बा मेथाइ फोर खोनासंनानै जों गोजोनग्लायो बेफोरबायदिनो आंबो मिउजिक भिडिअ' दामनानै बा मिउजिक खोनासंनानै मोजां मोनो आरो।
औ अ बिदिब्ला जोंनि टाइमाबो जाबाय नंङा होमबा नोंथां गोबां मोजां गाज्रि सावलायबाय-सावरायबाय। नोंथां मबाइलनि गेजेरजों। बिदिब्ला जोंनि टाइमआबो जाबाय बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ' हरनोसै नामा नोंथां?
औ दे गोजोनबाय नोंथां।
नोंथां।
औ।